नोंथां
औ औ खोनाबाय नोंथां औ
अ दा नोंथांजों आरो फिन खनसे लोगो हमफिनबावबाय
औ नोंथां औ लोगो मोनफिनबावबाय
दा आं लानाय आयदायानो जाबाय माने जोंनि आथिखालावहाय माने जेबायदि जौगाबोदों बे जौगानाय सायाव माने जोंनि बिगियाननि मा माने माबायदि हेफाजाबनि जाहोनाव जोंनि माने जोंनि संसार माने जौगादों बिनि सायाव रायलायगोन आरो माने
औ औ नोंथां औ दे एसे बेखेवनानै होग्रोदो नों
अ बुंनो थांलाथ' नोंथां माने गोदोथ' जेरैबायदि साइन्स माने बिगियान बायदिनि इमानबो मोजां गैजोबामोन नालाय लाय समाव गोबां खस्थ' बायदिसिना जायोमोन आरो नाथाय आथिखालावथ' बिगियान बायदि सुबुं माहारिनि। गोसो मेलेम साननो हनायफ्रा। माने गियानि जानायजों माने जोंनि। बुहुमाव माने गोबां सोलायबाय होननानै बुंनो हायो आरो।
औ औ नंगौ नोंथां।
बेफोर गासैबो माने बिगियाननि जोहै जादों होनना बुंनो हायो आरो।
औ औ।
दा नोंथाङा माने बुंना होनो हागोन नामा माने। बिगियाननि जोहै जोंनि बुहुमाव दा माबायदि जौगाखांखो माने माबायदि जौगानाय जाखो बेखौफोरखौ एसे
हागोन नोंथां एसे एनैखौ। बाराबो मोनथिजोबा थेवब्लाबो एसे दैखौ नाजानोसै माने। औ। गोदो आरो दाहाय दानि जुगाव माने सोलायनायाबोथ' बहुत डेभलप जाबोबाय नङा होमबा।
औ।
साइन्सनि बिथिङाव गोदोहाय माने साइन्सनि बिथिङावहाय माने जोंनि। सुबुं माहारिफ्रा माने साननो हानाय गियानि मानसि। फ्रा माने बुहुत खममोन आरो नोंथां माने समजों लायै समजों माने बिदिनो फरायनाय मानायजों जोंनि। सुबुंफ्रा माने जौगाबोनायजों जोङो नुबोदों माने गियानि सुबुंफ्रा बांबोनायनिफ्राय जोंना। बेफोरखौ नुबोगासिनो आरो माने बांबोनायखौ। बिनि बिनि। दारैनो माने जोंनि बे। ओनसोलाव बा बुहुमनााङैनो।
औ।
जों बेफोरबायदिनो नों आं गियानि जाबोनानै माने जों सासेया गुबुन बिथिंनि सायाव जौगाहोनाय सासेया गुबुन सा बिथिंनि सायाव जौगाहोनाय बेफोरबायदि माने जोङो खालामनायबो खौ नुबोदों।
औ।
माने गोदोहाय माने बेफोरबायदि एथबां जौगानाय गैयामोन। नाथाय दानि। सिङावथ' बुहुत जौगाबोबाय होननानै जों बुंनो हायो। माने फरायनायजों लोगोसे जोंनि सुबुंफ्रा गियानि जाबोनायजों साफा एफा साफा एफा माने बारायबोनानै दिनै जों नैफोरबायदि जौगानायावहाय जों सफैबाय आरो माने।
औ।
गोदोनि दिनावथ' माने जौगानायानो फ्राय गैयानो होनजायो। बिगियाननि बिथिङावहाय बिगियाना जेरा जेब्ला माने जौगाबोनायजों जादों अब्ला जोङो जोंनि जिउ खुंथाय राहायाबो गोरलैनिफ्राय गोरलै जाबोदों होननानै जों बुंनो हागोन आरो नोंथां ना।
औ।
माने औ दे। बुंलाय।
तारमाने नोंथाङा माने बुंनो हागोन नामा माने जोंनि आजिखालिनि रायजो जानायाव बे। आजिखालिनि जौगानाय बिगियाना माने माबायदि हेफाजाब होबोदों बेनि सायाव।
औ औ जि मिथियो बेखौ बुंनोसै नोंथां।
औ।
माने गोदो गोदोहाय माने जौगानाय गैयिनि थाखाय सुबुं माहारिया माने जिउ खुंनाय राहायाव बुहुद खस्थ'यै माने सहायनांगौ जायोमोन आरो माने सोलिनांगौ जायोमोन। नाथाय जेब्ला गो -गोदोनिफ्राय दानि जुगाव माने सोलायबोनानै डेभ्लप जाबोबाय बा जौगाबोबाय सुबुं माहारिया।
औ
जेरैहाय माने जोंनि थांना थानाय राहायावहाय जेरै हान्था मेला हान्थामेलाखौनो होन बा
औ
अनेक बिथिं दङ' बेफोरबायदिनो जौगाबोनाय माने जेरै नोंजों आंजों जों गोजानजों गोजान थानानै रायलायलायनो मोनदों नोंथां। बेबो माने बिगियाननि मोन जौगानाय माने गोजानै गोजान थानायजों माने खबर लालायनो हानाय बा माबा माबि मोनथिलायनो हानाय बेफोरखौ जोङो माने दानि जुगाव मोनबोयो आरो ना
औ
माने दानि जुगावहाय माने बुहुत इजि जाबायानो होनजायो माने थांना थानायाव बे साइन्सनि बा बिगियाननि जौगानायनि दारै माने जोंनि सुबुं माहारिया बहुत माने गो गोरलै जाबोदों जिउनि थांना थानाय राहायाव माने जों मा माबा मोनसे खैफोदाव गोग्लैयोब्लाबो माने जोङो दानि जुगावहाय माने बांद्राय खस्थ' खालामनांगौबो जाला आरोना नोंथां।
औ
माने गोदोनि दिनाव थ' बेफोरबायदि माबा मोनसे खैफोद जायोबा बुहुत खस्थ' माने बेफोरबायदि नुबोयोमोन नाथाय दानि दिनावथ' बिदि गैयामोन। बिब बेफोरनो आरो माने बांद्राय मिथियोबा नोंथां बिदिनो जा मिनथि यो बेफोरखौ एसे बुंबाय आरो नोंथाङा नोंथांनि बागै एसे बुंदो नोंथाङा माबायदि
जागोन नोंथां माने बि गियाननि जौगानायनि होनबाथ' माने आजिखालिथ' गोबां जौगानाय होनना बुंनो हायो।
औ
नि फारफ्रोमबो हान्था मेला गासैयावबो माने गोरलैनिफ्राय गोरलैसिन जालांदो होनना बुंनो हायो। गोदोथ' थांलाय फैलाय गारि मथर गैयिनि जाहोनाव मोसौ गारि, गराइ गारि बायदिजोंसो हान्थिनो गोनां जायोमोन। नाथाय आजिखालिनि जुगावथ' अनेक माने राहा लामा ओंखारनाय जाबाय। जेरै दैनि राहा लामा थाबाय हानि राहा लामा थाबाय आरो अख्रांनिलामा राहा लामा थानाय जाबाय। जायनि जाहोनाव माने बबेबा गोजान जायगायाव थांनो गोनांब्लाबो
औ
दसे समनि गेजेरावनो माने मोनहैनो गोनां जाबाय आरो
औ औ।
थिग बेबायदिनो माने मानसिनि आबाद मावनाय मानसिनि जेरैबो माने फारफ्रोमबो बिथिङावनो माने जौगानाय जाबाय होनना बुंनो हायो आरो
औ नंगौ।
बबेबा दाबसे जायगायाव माबा मोनसे खैफोद आफोद बा माबा मोनसे बायदिसिना जानाय जाथायफोरखौ निउस बास टि बि बा मबाइल फोरनि गेजेरजोंनो माने मोजाङै मोनफुंनोबा नुनो हानाय जाबाय बेफोरबो मोनसे बिगियाननि जौगानाय।
औ औ नंगौ सैथो।
आरो बिदिनो अनेक आबाद मावनाय बायदिसिन फिनायावबो
औ।
गोदो बिगासे हाखौ एवनो गोबां सम लायोमोन मोसौ बायदिजों हालेवनानैनो नाथाय आथिखालावथ' बैगानिकनि हेफाजाबै जुन्थि बायदिसिना दिहुनन्नायजों जाबजों
औ।
दसे समनि गेजेरावनो गोबां बिगा हाखौ एवनो हाग्रा जाबाय आरो दखरसे बा एसे हायावनो गोबां आबाद मावनानै दिहुननो हानाय जाबाय।
औ औ।
आरो बेयावहायो माखासे हासार बायदि बायदि। फोरनि होनानैबो माखासे आबाद बायदियाव सिलिंखार खामख्रा एम्फौ बायदिसिनाफोरखौबो
औ।
सुस्रांनो हानाय जाबाय लोगोसे बे आबाद फोथाराव हासार बायदिसिना होनानै आबादखौ साबसिननिफ्राय हामसिन माने बानायनो हानाय जाबाय।
औ नोंथां औ।
आरो बिदिनो साइन्सआ माने आजिखालिनि जुगाव गोबां जौगाबाय होनना बुंनो हायो आरो
औ माने थांना थानायखौ माने सुबुंनि खौ गोरलै खालाम होबाय नङा होमबा।
औ।
थिनायानो होन खबर लालायनाया होन ओं। माने देहाखौ नायनायानो होन माने सांग्रां थि लाखिनायानो होन बेफोरनि गासै थिङाव माने गावबा गावनि बिथिङाव माने गासिबो माने साइन्सानो माने इजि खालामना होबाय आरो नङा होमबा नों थां, औ माने थाग्रा न'आनो होन मायानो होन गासैबो बिथिङाव माने साइन्सखौनो नुयो आरो माने
उम बुंनो थाङोब्ला माने साइन्सनि अनगा मानसियाबो थांना थानो हाया। मानसिनि अनगाबो साइन्सआ जेबो मुलाम्फा गैया बेबादि दि होननो हायो आरो।
औ
जोबोद गोनांथार होनना बुंनो हानाय जाबाय आरो दा
औ औ
दा होनब्लाथ' नोंथां जोंना समाबो जाबायानो।
औ नोंथां
दा होनब्ला गोजोननाय थाबाय नोंथांसिम फोरमायथिना होनायनि थाखाय
औ नों थां औ दे नोंथां दे औ दे।